अ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
अ दे।
ओ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय‌।
आंबो आंबो।
ओ लोगोसे ओ मोनाबिलिनि नोंथाङाथ' जाबाय ओंखाम
ओ जाथ'वाखै नोंथां
अ
नोंथाङाथ' जाबाय जानांगौ
औ जाबाय नोंथां दा नोंथांजों आङो बे-बेखार जेंनानि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों आरो
उम उम‌ उम
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जों गास बो ओ गाम-गामियारि मानसिफोरा बहुदानो माने निजेखोनो बेखार होनना लायो आरो नोंथां। ओ ओ रावबो बेखार जानो नाङा आरो
उम
गारनो नाङैनि ओंथियानो जाहैबाय
ओम
जों रावबो बेखार नङा
ओम नंगौ।
मानो होनबा जोङो आयथें आखाइ आरो आयथें आखाइ दोङोबा नोंनि जुदि देहाया खस्थ'बा खामानिखो जुदि नागिरनानै लायोबा नों मालाबाो बेखार
अ अ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
दानि जुगाव रावबो नोंनो खामानिखो जासिनानै होफैया आरो
नोङो गावबा गावसो नागिरनानै लानांगोन आरो नोङो अ हेल' ओ रावबो रावबो नोंनो जासिनानै होफैया होनदो खामानि
उम ओ नंगौ नोंथां नंगौ
गावब गावसो ओंखारबोनांगोन ओंखारबोनानै नों गावबा गाव खामानिखौ लानो रोंनांगोन आरो
उम नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
गावबागाव खामानि मावनो रोंनांगोन आरो लोगोसेनो दा जोंनि बुहुत मानसियानो ओ ओरैनो आ खामानि गैया होननानै न'आवनो जिरायना थायो नालाय
उम
नाथाय बेफोरो गोरोन्थि आरो आंनि मोनदांनायाव।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
मानो होनबा नों जुदि ओंखारबोआबा खामानि नागिरनानै
उम
नोंनो रावबो खामानिखौ जासिना होआ आरो ओ बेनिखायनो आंनि साननायाव ओ जोंनियाव मानेे बेखार होननाय सोदोबानो थानो नाङा आरो आरो ओ आरो जों दा गावबा गाव गामियारि मानसि नालाय गोबाङानो गोबां ओ आबाद मावजानाय फोथार थायो नङा होमब नोंथां
उम उम उम
नाथाय बेबायदि फोथार गोनां मानसिफोरासो जों बांसिन ओ जना थानायखौ नुनो मोनो आरो
उम उम उम उम
मानो होनबा बिसोरो गोसो खामोब्ला गावबा गावनि बारि फोथारावनो गोबां रोखोमनि आबाद एबा खेथि मावनानै इसोरो सोलिनो हानाय राहा खिनिया थायो आरो खिन्थु ओ जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोना आरो
उम उम
जुदि बेफोरफोरखौ मावोब्लाबो जोङो ओ थांना थानायनि मोनसे राहाखौ मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ नाथाय जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ ओ फरायदों लिरदों गोरों गोरा जाबाय बेफोरखौ मावा बेबायदि होननानै गारना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बे थानायावनो थानायावनो बांसिनैसो जोङो ओ खामानि गैजायै बेखारखो जानायखौ नुनो मोनो आरो खिन्थु इ जुदि गोसो थायोब्ला ओ गोबां खामानि दोङो आरो आरो खामानिया जोबनानै थाङा ओंखारबोनो हायोब्ला ननिफ्राय ओ टाउन एरियाफोराव गोबां गोग्लैसोनानै दोङो आरो खामानिया बेफोरायबो बेफोरावबो जोङो थांनानै ओ खामानि मावहैनानै निजेनि जिउ जिउ दानायनि राहाखौ खालामना लानो हायो आरो नाथाय ओ बै बादोल नि थाखायनो ओ जोंनि गोबां मानसिया दिनैसिम ओ जौ जुवाद गफ्लबनानै बांसिन थानायखौ नुनो मोनो आरो बेखार होननानै खामानि गैया बेबायदियावनो ओ लोंनाय जानाय आरो ओ जुवा गेलेनाय बेफोर हुदाया सोमजिनो मोनबोयो आरो नोंथां आंनि नोजोराव नोंथाङा बेनि सायाव मा होनगोन
थ नोंथां बेनो दे ओ नोंथाङाथ होननांगो खिनिखौ मोजाङैनो होनबाय आंनिफ्राय बेनो जे जों ओ नुनो थाङोबा दाबायदि जुगाव जोंनि हारि खौल नुनो मोनो जे बिदि बेखार बेखार होनना लानाय
औ।
नाथाय गुबुन हारिया बिदि नङा मानोना मेन कारना जाहैबाय। जोंनि हारिया जाबाय ओ थबनो माने। इसे थबजों धोनि जानायखौ नागिरो आरो अ जों जोंनि हारिया ओमफ्राय गुबुन हारिया नाथाय बेनो जे इसे लासै लासै खिन्थु बिसोरो लासै लासैनो थागोन धयज्ज' मोनसे माने धयज' मोनसे धयज' होननाय मोनसे बाथ्रा थाया होमबा ओ बिदि धयज' हमै हमै बिसोरो जोंनि खाथि खालायैनो मावनानै थागोन खिन्थु जोंनि मानसिफोरनिया हमना ला माहोसेयावनो ओ बबा चल्लिस पन्सास हाजार बायदि मोननाय मोनसे सेलेरि थानाय बिदि नांगौ आरो बिनि थाखायनो जोंनि मानसिया बिदि बेकार जानांगौ आंनिबा ओ जानां जांगासिनो जोंनि मानसिया लोगोसे गुबुन हारि नायनो थाङोबा नाथाय इसे एनला ओ फिसा फेनला खामानियावनो बिसोरो धोनि जागासिनो मेन कारना जाबाय जों बेखार होननाय लोगो लोगो बेकार होननाय लोगो लोगो गोरिब आरो धोनिसो बाथ्रा फैया होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
बेकार बेकार माने मा खामानि गैया रां राव ओ रांखावरि बेहा कम बेनिखायसो बेकार इयो इदि आरो माने बिनि साननाया जायबा बे अ जायबा बेखार होनना लादों ओ किन्तु गुबुन हारि खौ साननो थाङोबा बिसोरो किन्तु बेकारो बेकारखौनो नुजागोन बिसोरनि सायावबो किन्तु बिसोरो किन्तु कम कम फैसा हमना ला बा रोजा द' रोजायैनो ओ बिसोरो गोबां म् नाजाथाबना खामानिखौ मावनो हायो माने गुबैयै बिनि थाखायनो बिसोर माने साक्सेस एबा तामाने ओ
थाबनो जाव जाफ जाफुंसारो
ओ जाफुंसारो आरो जौगानो हायो बि बिसोरो बिनिखाइनो बि बिसोरो गावखौनो बेकार होनना लानायखो आं कम नुयो आरो बिसोरनि गुबुन हारि खो किन्तु जोंनि बर' हारिया माने ए मेन मेन बाथ्राखो होनबाय बर' हारिखोनो बुंबाय दे नोंथां जिकुनु जा ओ जोंनि हारिखो माने ओ बि बिथा ओ जोंनि हारिनि मानसिफोरा माने इसे कम समावनो गोबां फैसाखौ नागिरो
औ
ओ नाथाय ओ नुनो थां माने जोंनि जायगायाव लायनो ओ गोबां माने बिरगासिनो फैसा जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्डआव बे अखम आव बड'लेण्ड एबा अखम आव माने गोबां फैसा बिरगासिनो किन्तु हमनो रोंनाय मानसै गैयानो जोंनियाव बेनिखायनोथ' जोंनि एरियायाव हमना ला ओ लहाटिं एबा लहा सहा बायग्रा एबा खानाय खानाय बायग्रा खानाय बा मबाएल बाय मबाइल मबाइल गाज्रि जाग्राफोरखौ बायग्रा ओमफ्राय लोगो जायखो लेप तुलि बिफोरखौ सुथाबग्रा ओंखायनोथ' गुबुन हारिनि गोबां फैयो। मानि थाखाय फैदों बिथां बिसोरो कारना जाबाय जोंफोरबाय दियाव जोंनि एरियाफोराव गोबां फैसा बिरगासिनो नाथाय जों हमनो ओ हमथाना लाखिनो हायाखै लोगोसे बिरबाय थानाय फैसाखो जों हमना लाखिनो हायाखै ओ बिनि था खायनो माने ओ गावखौनो बेकार बेकार होनना लादों खिन्तु बेकार होननाय बाथ्राखौ बिसोर दि हुन नाङा मानोना बिसो बयहाबोथ' ब बयबो रोंगोन जोंनिया खिन्तु एलेहुवा नङा ओमबा ओ बायो। खामानि माव बादोल बिनि थाखायसो माने थालांबाय थादों खिन्तु बेकार होननाय ओ बेखार होननाय बाथ्राया फै ओ‌ सोदोब अ सोदोबा फैनोनो थाङा नङा ओमबा नोंथां? ओ जोंनि एरियाव माने गोबां हारिनि मानसि फैयो दानिया लामा लामा नोंथाङा थ' नुुनोनो मोनो हमना ला ओ बाजि राङाव हमना ला लंपेट बाजि राङाव गस्ला बाजि राङावनो सामुस बाजि राङावनो बल बाजि राङावनो मायबा मायबि प्लास्टिकनि बिदि फुं फुङावनो हमना ला फुङावनो नुनो मोनो हमना ला खिन्थु बिसोर बिसोरो। थ' गोबां जायगा गिदिंना फैयो खिन्तु जोंफोरनिया उथिनायावनो गोबां गोबाव जायो आरो माने
औ नंगौ नोंथां
अ बिदिनो बादोल बा बेकारखो नुनो मोनदों नाथाय गुबुन हारिनिया गुबुन हारिनि मानसिया फैयै फैयै जोंफोरनियाव बिरफिं बि रफिंलाबायनाय फैसाफोरखौ हमला बायगासिनो माने ताब तुबनो हमगासिनो।
नंगौ नोंथां नोंथाङाबो ओ गोबां मोजां बाथ्रा बुंबाय। आरो जोंना माने बै लाजिनाया बाय बारा आरोना एसे।
अ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां अ अ अ।
बै लाजिनायखौ जुदि लाजिनायखो जुदि गारनो हायोबा हागोन आरो। जोंनि मानसिनयाबो।
नंगौ दङ। जोंफोरनिया माबायदि नङा ओमबा नोंथां माने खासे सुकिदारनि फिसाज्ला जानानै बिथाङा मानो दुब्लियाव हाबनो
औ।
बिदि आरो साननायफोरा खासे ओ खासे माने ओइ इस्कुलनि बेल बुग्रा जानानै हमना ला मेडिकेलनि ताला खुलिग्रानि फिसाला जानानै बियो दुब्लिआव थांबा ओ गोबां लासिं सिं जागोन बिदिखौ साननानै जोंनिया माने लाजिनाया गोबां आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि एरियायाव माने। अ जोंनि हारिखौनो बुंबाय नोंथां जिखुनजा। ओ बिदिनो बेफोरखौ माने। अ अ अ बेफोरखौ माने बेफोरखौ गोबां बाथ्रा साननानैनो माने बेफोरखौ साननानैनो माने बेखार होननाय सोदोबखौ माने जोंनि गेजेराव लाखिगासिनो। दानियाथ' जोंनिया दमखल फबनो।
औ औ। ओ बेफोरनो गुबै जागोन आरो नङा होमबा खिन्थु ओ रावबो राव बो जुदि देहाया स्ट्रंबा रावबो जुदि देहाया जुदि थिगबा रावबो बे जुगाव बेखार जानांनायनि खोथा फैया आरो नङा होमबा नोंथां बे निजिनि सायावसो सोनारो निजिनि सायावसो सोनारो निजि जुदि न'निफ्राय ओंखारलाङाबा निजि जुदि न'आवनो खामानि मावाब्ला बियो बेखार अलरेडि बेखारानोखा होनना बुंनांगोन मानो होनबा बे निजिनि गोरो निजिनि गोरोन्थि आरो नोंथां नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
अब्ला नोंथां औ नोंथां ओ जोंहा समाबो जानानै फैबाय
नंगौ नंगौ
जोङो उननि समाव मोजां रायलायफिनसै नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै नोंथांजों रायलायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ आरो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय ओ नोंथांखौ आङो साबायखर बावबाय बे समाव
अ दे दे दे आंनिफ्रायबो उम दे साबायखर